हेलै नोंथां अ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रिमोन ओं।
अ नोंथाङा फिबा मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आं आबै आबौनि सल' नुफाय जिब जुनार आरो
औ दे खोन्थानो हागोन दे।
आ आह मोनसे जायगायाव आबै आरो आबौ औ थायो
ओं ओं।
दा आबै आरो आबौ आ गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय आबाद मावो आरो।
ओह।
बे आबादखौ बोराय बुरि आबै आबौ सानैजों मावनानै बिदिनो गथ'गथायनि या संसार जायो आरो बिसोरो
बे आबाद मावनानैनो आरोना
औ।
दे आरो बुंलांबावलाय
आबाद आबाद मावनायनि उनाव दा मोनसे मासे सियाला फैनानै मोनायाव थारुन आरो मुदुफुल आरो बायदि बायदि आबादखौ खहा खालामनानै थांजोबो सियाला
ए ओं ओं।
दा बे सियाला खहा खालामसे खालामनानै हायाव बो बिदि जानायखौ नुनानै मावउजि मासेया नुनानै आबै आबौनो खोन्थाफैयो दा आबै आबौआ बेखौ आबै आबौआ बेखौ मोनथिनानै मोनसे खायदा खालामो जि जे बेखौ माबा मोनथारनांसिगोन जानाय नंला होननानै।
औ।
खोनादों
ओमफ्राय मा औ खोनादों खेथि खालामनाया मा खेथि मावदों होनदोंमोन?
खेथिया थारुन बेनिफ्राय मुदुफुल बायदि बायदि थारुन बेखौ जानानै खिनानै गालांजोबबायमोन
ए ओं ओं।
आबै आबौआ दा बेखौ बोराय बुरैया बिसां खस्थ' संसार जायो बेखौ आबाद मावनानै दा बिनिफाय बिदिनो संसार जालांनो साननायाव बे सियाल मासे साया हेंथा होबाय थानायाव मोनसे खायदा नायनानै दा सियालखौ हमनो खायदा खालामो आरो
औ
मावजि मासेया दा आबैनिनो सिनाखि माने फिसिनानै दोनखानायमोन आरो माउजिया बे मोनायाव बेनि थेर बेथेर खालामना गालांनायखौ नुनानै खोन्थाफैयो आरो
माव मावजिया खोन्थााहैदोंमोन आरोना बे आबै आबौनो
औ
औ मोख्राया माने सेस खालामना गालांजोबदों आरोना बेसि आबाद मावनायखौहाय
औ मोख्राथ नङा सियालसो नोंथां
सियालसोमोन आरो ने, सियाला माने बिदिनो जाना गालांजोबबाय
औ थेर बेथेर खालामना गालांजोबबाय आबादखौ दा ओमफाय दा सियालखौ हमनो थाखाय खायदा सियालखौ हमनो थाखाय खायदा खालामबाय आबैबौ आबौआ
औ औ औ औ
औ बुजिदोंदा नोंथाङा
औ बुजिदों बुजिदों ओमफाय माने बे थेर बेथेर खालामनायखौ मावजि जे नुबाय आरोने
औ थेर बेथेर खालामनायखौ मावजिया नुबाय नुनानै आबै आबौनो खोन्थाबाय माने
औ ओमफ्राय दा मा
ओमफाय दा बेखौनो खायदा खालामबाय बोराय बुरि आबै आबौआ हमनो औ सियालखौ हमगोन माने खिनानै गालांजोब्बाय थेर बेथेर जाबाय उफाय गैला मा खालामनो जाबाय
ओं
नङा होमबा नोंथां?
औ औ‌‌ औ
औ बिदि जादों माने ओमफ्राय बिनि हमसिगोन दा सानानै दोनबाय बिदि ओरै थोरै होननानै दा मोनसे फान सानानै दोनबाय माने मावाउजिखौ सियालखौ हमनो थाखाय मावजिजों आबै जों आबौजों लोगो नांनानै दा खहा थेर बेथेर जाजोब्बाय बेनि थाखाय औ दाहमसै ोन मोनाब्लि समाव फानसाबाय फैबावगोन खावसे दंबावोमोन माने आबादा
खावसे दंबायोमोन माने माने बेलासि बेलासियाव फैयो खोमाने
औ थारुनखौथ जानाया जालांजोबबाय थास सुंदआव मानेखौ सानानबाय माने गायनानै
ओं ओं
ओमफ्राय अखानायै फैबाय फैनानै सियाला फैबाय थाबाय सियालखौ दा जेबो मोनथिहोआ लासे हमबाय माने
ओं ओं
हगोन खारसिगोन बिदि होनना खोन्थाना होदों मावजिया बेनिफ्राय हमना होबाय जेने थेने हम हमना मोनबाय आबै नआव लाबो नआव लाबो गुनानै नो गोद बुनांगौ बुबाय माने सेलखौ खोनादों नोंथां?
खो मानो औ खोनादों नै।
सियालखौ फानजों सानानै हमनानै लाबोबाय औ नो गोर बुबाय माने बेनिफ्राय सियालखौ।
थैदस
ओमफाय सोंफिनबाय दा एनाव। नों बिदि मानि थाखाय खालामनाय होननानै सोंबाय सियालनाव।
मा बुंखो आमफाय बेलाय?
सियाला सियालनि खोथानि सियालनि खुगानिफ्राय बिदि खोथा ओंखारबाय जे आं आं बेयाव आं खालामाखै आं नोङा इदि ओंखारबाय माला खोथाया। बिदि होननायजों लोगोसे आ रो बुजाबावबाय सियाला नोगोर बुजाबायलै बिदि माने
बे बे मावनाय खौथ' मावजाया नुखा थारदोंमोन।
औ मावजियानो नुखादों दा।
ओ बाद
नानै थांखानाय खियाबो बे गावनिनो सियालनि होननानै मोनथि खागोन दा।
जानाय नङा।
औ एरिया यावनो मासेल' खा मानि दा बे।
मासेल'खा आरो ने मासेयानो बिराद दिस्टार्ब होबाय थायोना।
औ बेनो दिडिस्टार्ब होयोमोन आरो दा बिनो हमजाबाय दा
ए
होम। बिनि उनाव हमजा खांनानै नोगोर हेल' नोंथां खोनादों?
ओ औ औ।
औ नानै बुजानानै नोगोर दा ओ दा बियो गावनि खामानि मावनायखौ फस्थाय होनो थाखाय बिदि खालामबाय आरो दा। माब बोराय बुरै सानैजों लोगो नांना
हो खोनायाखै।
आबादा माने सेसखौबो सबखौनो जालां जोबबाय ना एसे एनै बासिना थालांबाय?
आ ए से एनै बिदि बासिनाय गैला दा बेयाव बुं एसे बेखौ खायदा खालामनानै हमनो थाखाय एसे गाय फिननाय जादों बे गाय फिननाय जोंसो बेखौ हमनो हादों आरो।
होमबाथ' बोराय बुरैया बोसोरसे जानांगौ आ एसे गोब्राब जासिग
औ बिदिनो गोब्राब मोनसिगोन दा इदिनो खस्थ' जासिगोन रिपिद गायफिननाय जा सिगोन समजों लोगोसे मोन फिनसिगोन इदि आरो।
ओमफ्राय बे सियालखौ जाय बे सियाला माने जाना गालां दोंमोन ने बेखौ दा जा
खोनायाखै नोंथां।
बेखौ माने आबादखौथ' बोराय बुरैया दा गायनोसै सिगोन नालाय नङाबाथ' बोरै जानो बिसोर बोसोरसे मानि।
औ औ।
बे बोसोरसे मानिथ' जानो हानाय नङा बे बे सियालखौ हगारना हो फैफिनोबा माबाथ' फैफिननानै आरो बिदिनो जानानै गालांबावो
औ औ दा बे माखासे स्क्रिप्टआव दं आरो बिदि हमजा-हमजाखांनायनि उनाव बियो
औ औ औ खोनादों खोनादों।
एखांनायनि उनाव बिदि खामानि मावैनि थाखाय खोमा, लानजाय, आथिं फारसे फारसे फारसे सेस हास'ना होजोबनाय जादों आरो।
अ आथिङाबो थांबाय माने बेना?
औ औ।
औ। आथिं थांनाय लोगो लोगो होमबाथ' बे थाबायनाया गोब्राब जाखाबाय।
दा बे लेंग्रा लेंग्रा बिनो थाबाय थाबाय बेखौ बारि नेग्रा इदि बा
अ सुखिदार हिसाबै दोनबाय मानोना सुखिदार हिसाबै दोनबाय आरोना बेखौहाय। ओह। ओमफ्राय बेनि उनाव मा थांखि लाबावनो
बेनि उनाव दा बियो। सल'आनो जोबथ'वाखै नोंथां।
सल'आनो जोबाखै दे होबा ससेखौ खिन्थाबावदो।
जिब जुनारानो ओंखारथ'वाखै मानोना जिब जुनारनि सिख्रिबो दासो फैगोन। जिबो माने ओरै जादों दा हमजाखांनानै बियो बेयाव नेनो बारि नेग्रा खालामना दोनबाय नाथ बेनि उनाव फैबाय फैनानै दा मावजिया बेखौ हुखुमबोनो हालायलायनाय जाबाय माने
माव मावजिया माने बा बस बायदि जाहैबाय आरो ने?
सियालनि बस बिदि जानानै दं आरो।
सियाला
माने बिदिनो जाम्बा बादि जानानै गावनि भुलखौ माने गावनो मिथिना लाया सेस्था आरो सिनायनो रासै नालाय
औ।
औ। साबैसे